हेल' नोंथां औ।
खोनादोंबा?
खोनादों।
बिदिनै आङो नोंथांनिसे दैनि बागै सावरायनो कल खालामदोंमोन नोंथाङा जुदि जेबो खामानि मावाखैबा रालायनो हागोन नामा।
औ दे आं फ्रि दं फ्रि दं रायलायजागोन।
बिदिबा आं जागायनोसै
औ दे जागायजेनदो।
गासैबो जिबिनिनो थांना थाना थानो थाखाय दैखौ नांथारगौ जायो।
ओम
दै नङाबा मानसिया थांना थानो हाया। दैखौ गासै बो जिब जुनार बिफां लाइफां। दाउमा दाउसानो थांनानै थानो थाखाय नांगौ जायो।
औ नांगौ जायोथ'र'। औ।
जोंनि बुहुमाव स्निजिस्नि जौखोन्दो दैयानो साग्लोबनानै दङ।
औ।
दुब्लि फोथार बायदिफोराव दै गैयाबा जों आबाद मावनो हाया।
औ।
दायो नोंथाङाबो एसे बुंनो दैनि बागै
अ दे बिदिबा आंबो एसे बुंसै
औ।
दै नङाब्लाथ' जोंनिया बुवानो रानस्राव रानस्राव जालांजोबगोन नङा होमबा।
औ नोंगौ।
ओम दंफां लाइफां गासैबो मा जागोन दै गैयाबा थैलांजोबनो हमगोन। आरो जोंनोथ' दैखौ ओ मानो होनबा जोंनो दैयाथ' जोंनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट ओ दैखौ जोङो जेरै सि सुनाय आबाद थोलियाव लांनाय बानाय आरो लोंनाय बिदिनो दुगैनाय गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो नङा होमबा
नोंगौ। बिदिब्ला आंबो दायो एसे बुंफिन बालनोसै।
औ दे बुंदो।
जोङो दैखौ फख्रि दैखर दंखल बायदिनिफ्राय मोननो हायो। आरो जाम्फै गोदो-गोदायथ' सुबुंफोरा दैखौ फ्रायानो दानि बायदि फिल्टारजों सरनानै लोङामोन।
ओम
गोदो-गोदायनि दिनाव दैखौ हाखर खुरनानै जिजोंसो सरनानै लोङोमोन।
औ‌
जोङो दैखौ बांसिनानो आबाद फोथाराव ओंखाम ओंख्रि संनायाव जि जोम सुनाय बासान बरटन सुनाय लोंनाय बिबाराव दै होनाय मैगं-थाइगंयाव दै होनाय बिफां-लाइफां गायनायाव बाहायो
ओ
बेनि अनगायैबो जों न' बां साफा खालामनाय
उ
गेसाव गोफोन मुवाफोरखौ सुस्रांनायाव गासैबो खामानियाव दैखौ बाहायो।
दैखौ नांगौ जायो जोंनो औ
टाउन सहराव थाग्रा मानसिफोरा लोंनाय बेखौ बायनांगौ जायो।
उ
लोंनाय दै गैयाब्लानो मानसिया थांना थानो हाया दा नोथांया एसे बुंबावदो
खोनादोंना नोथां?
औ खोनादों र' नोंथां ओं
दा नोंथांया गावनिनि जायगायाव मा माबायदि दैखौ बाहायो खोनन्थादो
औ जोंनि दैखौथ' जोङो जों जेनेबा दा आबाद थिलियाव दैज्लां बोथोराव जों दैखौ जोंनो जेनेबा माइ गायनो थाखाय दैखौ जोंनो गिबियावनो नांग्रोगौ जायो आरोना
औ
औ आरो बिदिनो गोबां बिदिनो आबाद मावनायफोराव जों दैखौ जेनबा जों जों लांनाय जायो आरो आरो दंफां-लाइफां बिदिनो बायदिसिना फुल बिबार बायदिसिनाफ्राव होनाय जायो आरो दैखौ जोङो
उ
दे दे नोंथाङा एसे दैनि बागै फोरमायदो। उ
दायोथ' जोङो दैखौ बांसिनानो दैज्लां बोथोराव गोबां नुनो मोनो दुब्लि फोथारफोरावबो जाम्फैफोरावबो दैनि आंखाल गैया जायो। जेब्ला मेसें बोथोर फैयो अब्ला दैफोरा रानलांजोबनो हमो।
औ
बुंनो थाङोब्ला राजस्थान बायदि जायगायाव दैनि गोबां आंखाल जायो।
औ
जि जोम सुनो थाखायबो बासोन बरथन सुनो थाखायबो होजोननि मानसिफोरा गोबां जेंनायाव गोलैयो।
औ
दायो जोंनि जायगायाव थानाय मानसिफोरा बारा इसिबां दैनि आंखाल जाया।
जाया औ
जों दैखौ गासैबो जायगानिफ्रायनो मोननो हायो। जेरैबायदि दैखर दंखल फख्रि
लोंनाय दैखौ - सरनानै लोंनांगौ। जाहाथे बेमार आजारा गैया जायो।
औ
जों दैखौ खायसे खायसेया दैखौ फुदुंनानैबो। लोङो
औ
दिनैनि दिनाव दैखौ जोङो गोबाङानो हाबा खेरयाव बायनानै लायो बथल बथल।
औ
मानसिनो थांनानै थानोबाथाय दैखौ नांथारगौ जायो।
नांथारगौ जायो औ दैयानो माने मानसिनि थाखाय गोनांथार आरो।
औ दै गैयाबानदि बे बुहुमनि गासैबो जिब जुनार जिबियानो। थांनानै थानो हानाय नङा।
हानाय नङा औ गासैबो गैया गैया जालांजोबगोन आरो
दा नोंथाङा एसे बुंदो।
दै जेनेबा दैखौथ जोङो
जेनेबा हाबा हुखा बायदिसिना फ्रावबो जों जेनेबा जोंनो नांथारगौ जायो नङा होमबा?
ओं नोंगौ।
दैखौ जोङो जेनेबा दैखर फख्रि गोबां माने बेफोरावबो मोननाय जायो।
आरो दै गैयाबा थ जोंनिया मा जालांगौमोन जागाया रानस्राव जालांजोबगोन नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
औ ओं दे नोंथाङा एसे बुंलायदो।
दैयानो जाहैबाय मानसिनि थांना थानायनि मोनसे गोनांथार जिराद गासैबो दाउमा दाउसायानो जेब्ला गांहाबो अब्ला गुसु दै लोंनानै। थाजिम मोनो आरो बेनि अनगायैबो खायसे बिफां लाइफां बायदिनो दै नांथारगौ जायो।
उम।
दैखौ जोङो जि सुनाय बायदि खामानियाव दावबाया दैखौ गोबां इन्डास्ट्रिफोराव खामानिनि थाखायबो बाहायो
औ।
जेरै मोब्लिब दिहुननो थाखायबो जोंनो दैनि गोनांथि जायो
ओं।
बुंनाय दं दि दैज्लां बोथोर जाबानो गासैबो जायगायाव दैनि आंखाल गैया होननानै बुङो मानसिफोरा। दैज्लां जानाय लोगो लोगोनो दैनि आंखाल गैयाबा मानसिफोरा आबाद मावनायाव गासैबो जायो। दा एसे बुंबावदो नोंथाङा।
खोनादोंबा नोंथां?
औ नोंथाङानो ओ फोजोबदो नामा?
मा होननानै बुङोब्ला जोंना दैखौ ओंख्रि संनायफोराव होयो।
औ ओंखाम ओंख्रि सोंनायावसो जोंनो दैखौ जेनेबा नांथारगौ जोंनो।
साहा फुदुंनायावबो जोंनो दै नांगौ। दै गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया।
उम।
दैखौ गासैबो खामानियाव नांगौ जायो।
उम।
खायसे जायगायाव दैनि आंखालाव मानसिफोरा गोबां खस्थ जानाङो
औ। दे होमबा दिनैनि आयदाखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां? औ दे होमबा औ दे ओं।